हेलौ नोंथां खोनादोना? खोनादोंना नोंथां ओम ओ। नोंथाङा आंनाव द'से सम होनो हागोन ना?
अ हागोन नोंथां।
उम माने आं नोंसांजों ओ फंसे बाथ्रा सावरायनो होननानै माने कल खालामनाय जादों आरो नोंथां। ओ नोंथाङा जोंनि माने बर' बर' हारि बा बर' हारि माने बैसागुखौ माबायदि फालियो। एनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
थारमाने
बैसागो बुङोबाथ' जोंनिया ओ बियो बर' हारिनि मोनसे एंगार नो हायि मोनसे फोरबो नङा होनबा नोंथां? बेखौ जोङो गोजाम बोसोरखौ गारनानै जोङो गोदान बोसोरखौ बरायनाय जायो नङा होमबा?
औ।
जोङो ओ बेहाय उम जोङो गिबि सानफोराव ओ बिदिनो जोङो ओ जोङो ओ मा होनो ओ जोङो गासै बोराइ ओ गामि ओनसोलाव जोङो गासै बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गासै गथ गथ'गाथाय जोङो ज' ज'यै ओंखारनाय जायो नङा होमबा ओ बिदिनो हौवाफोरा जोङो ओ गामसा बिदिनो आर'नाइ आर'नाइ गस्ला। बिदिनो हिन्जावसाफोरा ओ दख'ना गोमो ओ बिदिनो बिदन। ओ बिदिनो फारसा गोजा रेगे रेगां आगर एरनाय बिदिनो ब्लाउस गोजा जोङो गाननानै खानायफोराव थफा लानानै जोङो
बिदिनो गहेनाफोरखौ गाननानै जोङो ओ आसान संखाफोर गाननानै जों ओंखारनायखौ नुनो मोनो नङा होनबा नों ओ बिदिनो जों ओ ओंखा बिदि गाननानै जोङो ज' ज' हानजा हानजा ओंखार हानजा हानजा जोङो सुरनायखौ नुनो मोनो। ओ जोबोर बिदिनो समायफ्लेयो मोदानफ्लेयो बर'नि बिदि ओ ट्रेडिसनेल द्रेसजों जोङो मोसाहैयोबा ओ जोङो गामि गामि बिदिनो जोङो ओ खाम सिफुं जथाय सेरजा लानानै जोङो ओ ओ गावनि खुगाजोंनो जोङो मेथाइ खननानै जोङो ओ रोजाबनानै मोस जोङो दामनानै ओ बिदिखौ नुनो मोनो। ओ गोमसार गोमसारलायनाय जोङो रंजा बाजा दामनायखौ जोङो खोनानो मोनो। ओं। बिदिनो जोङो ओ ज' ज' गामि गामि ओ गुबुन ओ गावनि ओनसोलाव मोसानानैबाबो जोङो ओ गुबुन दाबफा दाबफा गामिफ्रावबो जोङो ओ लैहोर लैहोर थांनानै मोसाहैयो बिदिनो जोङो गोजान गोजान फोरावबो जोङो गारिफोरजोंबो गाखोनानै थांनानै जोङो ओ मोसाहैनायखौ जों
बिदिनो जोंनिया बर'फोरनियाथ' बिदि ओ- जोङो। ओम माइब्राफोरनि जिरायनायफोरखौ जोङो जोबोर ओ- मोनलोङो। ओ-बिदिनो जोङो आलासि दुमसिनि थाखाय बिदिनो ओ-बैसागो मागिनो। फैनायफोरनि थाखाय जोङो थिना दोननायफोरखौ ओ- नुनो मोनो बिदिनो जों। बोसोरफा जालायनाय बोसोरनै बोसोरसे ओ- बिदिनो। दान मोनथाम मोनब्रै मोननै बिदि जालायनाय जोङो जियायना दोननाय। फिसिना दोननायखौ जोङो। फिना दोनायखौ ओ-नुनो मोनो बिदिनो एम्फौ बास्रोमलायनाय ओ-
औ
बेखौ जोङो ओ-गासैबो जोङो न'खर न'खर जोङो एसे एसे लोङो। ओ-बिदिनो रंजा बि जोंनो अबाव दङ जोङो ओ-लोंबाथाय जोङो ओ- बोरैबा ओ-जोङो रंजानायानो गोजोननाया बेलेग जायो नङा होमबा नोंथां? ओ-बिदिजोंनो जोङो जोबोर रंजायो ओ-गामि गामि बिदिनो मागिनानै जोङो जाय जि इसे। हरो बिखौनो जोङो ओ- मानिनानै लायो आरो लाना बि जोंजोंनो जोङो रंजा खुसियै मोसा लाङो ओ-जोङो बि बिदिनो ओ-मोस खांनायनि जोबथा ओ-आगोलहाय जोङो ओ-बैसागोखौ ओ-बिदिनो। ओ-दानसेयाव लासै खुङोमोननो नाथाय दानि दिनाव जोङो स्नि। सानाव लासै बैसागुखौ खुंनाय जायो ओ-बेहाय जोङो। ओ-बिदिनो मोसाखांनानै जोङो रंजाखांनानै जोबथा जोङो रंजाखांनानै। स्नि साननि उनाव जोङो ओ-ज' ज' ज'मा जमायै जयै जोङो खाना जानायखौ नुनो मोन
बिदिनो जोङो खाना नायै बेदरै जोङो बिदिनो। गासैखौबो जोङो संना खावनानै बिदिनो जायो रंजायो जोङो बेखौ नुनो मोनो।
ओ-बैसागुआ जोंनिया ओ-गो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे ओ-एंगार हायै फोरबो बेखौ जोङो।
गोदोनिफ्रायनो ओ- जों दासिमबो सोलिगासिनो बियो जोबनो थांनाय नङा बियो। गोमालांनो हानाय नङा नाथाय जोङो ओ-दा आथिखालनि मु गायाव जोङो नोजोर होनानै नायोबा जोङो बैसागुखौ खाम सिफुंदों जोङो मोसानाय ओ-खायफा खायफा जोङो जायागाफोराव जोङो नुनो मोना। बिथांमोना बिदिनो जों
बक्सफोर बिदिनो दामग्रा दामजु बेलेग जोङो केसेटनि दामजु दामनायनै। जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो ओ व-बिदि ओ-मोसा थानाय थासारिखौ जोङो ओ-बैसागुनि जोंनि बर'नि रंजानाय फोरबोखौ जोङो। जोबोर गुबुनले खालामो आरो ओ-जोङो गाज्रि नोजोरजों नुनो हायो जोङो मो जां ओ-मोजाङै मो नोजोरजोंजों बेखौ ओ-गनायनानै ला बियो जोबोद गुबुनले खालामो नङा होमबा नोंथां? दानि दिनाव जोङो गोबां सुबुंखौनो जोङो। ओ-बिदि लाइमोनफोरखौ जोङो बेजों बुजिया हरसिया जोङो मोसानायखौ जों नुनो।
ओ-बिदिनो जोङो ओ- दासान्दि जोङो ओ-जों बर' गामियावल' फालिनाय जोङो बैसागुखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोङो ओ-गुबुन गुबुन बिदि दिल्ली बिदि मुम्बाइ - ओ-केरेला कर्नाटक बिदि बेंगालरफोरावबो जोङो ओ-गोजान गोजान जागाफोर जोङो बर' सुबुं थाहैनानै जोङो बिदि फालिलायनायखौ जोङो ओ- बिदि जामबुं एबा मबाइलनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो ओ-थां थांनानै मेगन सिगांङाव जों जों नुवाबाबो जोंङो मबाइलनि गेजेरजोंनो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां बिदिनो जोंङो रंजा बाजा बिदिनो फालिनानै बिदिनो बर' नि दखनाफोर गाननानै जोंङो बिथांमोनखौ जोंङो फालिनायखौ नुनो मोनो जेरावबो जोंङो मबाइल जौ ओखारनायनि गेजेरजोंनो जोंङो बर'नि बिदि गानग्रा जोमग्रा दखना जिफोरजों जोंङो बर' बैसागु खुंनायफोरखौ जोंङो गासैबो बुहुमनाङैनो जोंङो गोमसार होनो हादों नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
नोंथांनि ओनसोलावबो माबायदि बैसागुफोर रंजायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ उम बैसागु होननानै बुङोब्लाथ बैसागुआ मोनसे दोहोरोम आ आरो ओ गोबांङानो फोथायोखि बैसागुआ धोहोरोमजों लोब्बा गोनां होननानै बैसागु माबोरै आरो माब्ला जा दोंमोन बेखौ माने लिरनानै दोननाय जोंहा रेखा गैया नाथाय जों बेखौ नाथाय जों बेखौ बुंनो हायो माने बैसागु फोरबोआ जौथाइ बोसोरनिबो बांसिन माने फुराना जानाय ना फुराना नाथाय सैथो खोथाया बेनो बैसागु सोदोब माने मोननै मोननै सोदोबनिफ्राय माने फैनाय जाहैबाय माने बैसागु सोदोबा जेरै बैसा आरो आगु ओ जेराव बैसागु माने बोसोर आगु माने गोदान बेनिखायनो माने बैसागुनि ओ मिनिंङानो जाहैबाय गोदान बोसोर एबा बोसोरनि जागायजेनाय जायखौ जों एप्रिल दाननि गेजेराव फालियो जेराव बैसागु दानखो जोंनि आजै आजौफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आरो दिनैसिमबो जेरै आबाद मावनानै जाग्रा बिनिखायनो जोंहा आबाद मावनायनि सम आरो बोथोर थायो ओ जोंनि गोदान गोदो गोदायनि आजै आजौफोरा बे बोथोरखौनो माने बोसोर गोदान एबा बैसो बैसागुनि हिसाबै माने रंजा बाजायै फालियो जाहैबाय जेरै ओ मोसौखौ थुखैना मोसौखौ थुखैनानै
औ
मोसौखौ थुखैनानानै मान मान सनमान होनायजों लोगोसे बिसोरनि थाखायबो माने आर खालामनाय जायो जेराव फैबाय थानाय बोसोरफोरावबो माने बै मोसौआ मानि मोजांङै मोजां हालेवनानै बा फिसा होनानै माने मोजांङै मोजां थांनानै थाथों बा मोजांङै मोजां बिदिनो थाबाय थानो हाथों होननानै मोसौनि थाखाय माने सुबुं माहारिया माने आरज खालामो आरो मोसौखौ थुखैनानै आरज खालामो मोसौनो थाखायबो बेनि उनाव जों सुबुं माहारिया माने ओ गेदेरफोरखौ मान होयो सनमान होयो ओ गेदेरफोरखौ उन्दैफोरा खुलुमो जोंना बैसागु बोथोरावहाय गोदान बोसोर नालाय ओम बिदिनो खुलुमनायनि उनावहाय जोंहा गासैबो माने बर' आइजोफोरा जोंनि दख'ना आर'नाइ गामसा आरो आर'नाय गस्ला गाननानै माने ज' ज' आबै आबौ गासैबो फिसा फिसौ माने गासैबो जोंना ओंखारबोयो आरो माने फालो फालो ओंखारबोयो। ओंखारबोनानै जोंना गामियाव मोसानायनि अनगायैबो माने गुबुन जायगाफोराव थां नानै माने जोंना माने मोसानानै एसे एसे माने मोसानानै माने बि बिदिनो लानानै फैयो बा खान्थिनानै लानानै फैयो जोंना ओ गासैबो ज' ज' थांनानै खाम सिफुं माने ग्रोम ग्रोम गामिखौ माने समायफ्लेहोयो आरो खामनि रिंनायजोंनो। सिफुंनि रिंनायजोंनो माने ओ खामनि गोमनाय सिफुंनि रिंनाय बिदिनो जथा से सेरजा सिफुं दामनायजोंनो माने बर' गामिया माने समायफ्लेलायो आरो बैसागो बोथोरावहाय ओ बिदिनो बैसागु बोथोर होननानै बुङोब्ला ओ जोंना गासैबो ज' ज' मोसानाय बा बर' मानसिफोरा गासैबो ज' ज' ओंखारनानै मोसानाय बेयाव समायफ्लेलायथारो आरो नोंथां नोंथाङा जोंना दोननायनि समाबो जाबायमोन नोंथाङा आंनो दसे सम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय मोनथियै बाथ्राखौ मोनथिनायनि थाखाय।
औ दे नोंथा अब्ला दोनथ'लायसै।